हेलौ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
औ
नोंथांजों आङो दायो दान्दिसे सम दानाय लुनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा
औ
फ्रि दङ दा
औ फ्रियानो रायज्लायजा
औ जोङो दानाय लुनाय नि सायाव सावरायनो सिगांनायनि सिगां जोङो बर'फोरनि दानाय लुनायखौ जोङो सावरायगोन
औ दे
जोङो बर'फोरनि दानाय लुनाय होनना बुङोब्ला जोङो नोंथाङा मिथिगौ बर'फोराहाय ओ गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनायाव आखा फाखामोन नङा होमबा
औ नांगौ औ
औ ओ दानाय लुनाय ओरैबायदि जोङो दानाय लुनायखौ जोङो हिसानसालियाव जोङो दानायखौ नुयोमोन दा जोङो हिसानसा सालि गंसे थाखाथारोमोन आरो गोदोहाय बर'फोरनि न'खरफोराव आथिखाल आथिखालाव बेबादि जोङो हिसानसालिफोरखौ नुबांलिया थेवबो ओ थेवबो गामि दरसेयाव बाजि जौखोन्दोफोरा थाफ्रामो आरो बेबादि जोङो नुनो मोनो दा इसानसालि गंसे फारसे जोङो बानायनो गोनांथि जायोब्ला जोंहा थब्रै खुन्थियानि जोंनो गोनांथि जायो नङा होमबा दा जोङो बै खुन्थियाखौ बै खुन्थियाखौ जोङो ओ माब्लाबा समाव औवानिफ्रायबो बानायो मालाबा समाव जोङो गय दंफांनिबो जोङो बानायनाय नुनो मोनो बेबादि बानायनाय नुबोदों आरो दा बेनि अनगायैबो जोंहा इसानसालि गंसे जानो थाखाय जोंहा ओ गाइ मा होनगोन बेखौ गान्दि नोंथाङा नोंथांमोननिथिंजाय मा होनो मिथिया आङो जोंनियाव गान्दि होनना बुङो एनिफ्राय जोंनियाव थाबावो माखु माखु थायो ओमफ्राय थाबावगोन मा होनगोन बेखौ बेबादिनो खायसे आगजुफोर जोंनियाव थायो आरो जेनथोर नांबाय खुन्दुं थुनो थाखाय दा बेबादिनो जोंनाव गोब आगजुफोरनि गोनांथि जाना फैयो फिसा फिसा दा बैफोर आगजुफोरा थाफ्रामजोबोमोन आरो दा बेजोंनो जोंहा हिसान सालि मोनसे जायो दा जोङो दानाय लुनाय बिथिङावहाय जोङो बेबादिनो जोङो मेंनाय बानायखौ ज्राब गारनानै जोङो ओ जोबोद गोसो होबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोदोंमोन गोदोनि समावहाय दायो बियो सोलाय सोलायफैनानै आथिखालाव दानाय लुनायनि बिथिङावहाय मेचिनजों दानायखो जों नुनो मोनसै दायो मेचिनजों दायोबोला गोबां स्पिडसिन बा गोख्रैथिसिन जोङो जानायखौ जों नुनाय मोनो बा दाखांनायखौ जों नुसिनो आरो नोंथांमोननिथिंजाय बेबादि मेचिनजों दानाय लुनाय बेबादि ओ इन्डासट्रि फोर दङ नामा बा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बेबादि
औ बे जोंनिथिंथ' गोबां बेबायदि आं नुनो थाङाखै जे बेबायदि इन्डास्ट्रि बा कारखानाफोरखौ आं नुनो थाङाखै जोंनि बे हालामाव नाथायब्ला गुबुन जायगायाव दं होननानै आं खोनानो मोनदों खिन्थु नुनो मोनाखै आरो ना आ बेबायदिनो आरो जेनेबा अ जोंनियाव नुनो मोनदों आङो जे दाबो गोबां जे आइजोफोर दं बिसोरो न'खर न'खर गोबां बेबायदिनो गावसोरनि खस खस्थ' खालामनानै गोबां बेबादि गावनो आखाइजों बेबायदि आं जिफोरखौ जेरैहाय जों बुंनो थाङोब्ला फालि आर'नाइ दख'ना बेबायदिनो न'फोराव जे आइजोफोरा गानो बिसोरनि दख'ना बे न'आव थानायाव गानो बिदि दख'नाफोरखौ दानायखौ आं नुनो मोनदों आरो जोंनि साखाथि फाखाथियाव बिदिनो गोबां सिगां आंनि बायदि गोदो बायदि गैयाब्लाबो होमब्लाबो बिदिनो सासे सानैसोखौ आं दाबो नुनो मोनदों आरो बेजोंनो बिसोरो बेबायदि दानाय लुनायजोंनो रांफोरखौबो खामायनायखौ आं नुनो मोनदों जे इसिबां बुरजा नङाब्लाबो जे जि बाङाय बिबायदि आं रां खामायनायखौ नुनो मोनदों औ बेनो नोंथां खोनादों ना नोंथां
हेलौ औ खोनादों। दा जोंफोरा दानाय लुनाय बिथिङाव आरो गोबां गुवारै जोंहा सावरायबावनांगौ दङ नैबे समाव जोङो गुवार सावरायनायनि जोंहा ओ समा एसेबां मानि गैया थेवबो आङो गुसुं समनि गेजेरावनो दानाय लुनायनि सोमोन्दैखौ एसे बेखेवना होबावनो सानदों
औ
जोंहा दानाय लुनाय बिथिङावहाय जोंहा जायखौ जोङो इंराजियाव टेक्सटाइल होनना बुं दों दा बै टेक्सटाइला जोंनि नैबे बर'मा हालामाव दङ होननानै आङो ओ मिथिना मोनदों गोबां आइजोफोरा बा हौवा माहारिफोरा बेबादि जि दानानै ओ गावबा गावनि जिउ संसारखौ सुंथानायनि गेजेरजों गौ गुबुनखौबो हेफाजाब होबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेयो थारैनो जोबोद मोनसे मोजां ओ होननो नांगोन आरो जोङो बेखौ सापर्ट खालामनांगौ ओ बेनि अनगायैबो जोंहा ओजोंहाय बाक्सा जिल्लानि सिङावनो थानाय सालबारि ओनसोलावहाय ओ दानाय लुनायनि बेबायदि टेक्सटाइल ओ दङ होननाय खोनादों नाथाय आं नुनो मोनाखै ओ थारैनो बेबो मोनसे ओ मोनसे सोलोंनायनि बा खामानि मावना जानायनि बे मोनसे जोबोद मोजां ओ जायगा होननांगोन दा बेबादि जोङो टेक्सटाइलखौबो जोङो सोलोंनानै बा दानाय लुनाय बिथिंखौ जोङो सोलोंनानै जोङो गावनि गावबा गावनि जिउखौ जोङो रैखाथि होनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ औ
उ दा जोङो गोबां रोखोमनि जोङो ओ जि दानाय जोङो नुनो मोननो थाङो दा जोंथ' जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां गोबां रोखोमनि जोङो बेवहाय गोबां रोखोमनि आगर सेबखांनायखौ जों नुनो मोनबोदों दा बैफोर आगरफोरनि मुंफोरखौ आङो गोबां मोनथियाबाबो मोनफा मोननैफोरखौ आं मोनथिना मोनदों आरो नुनो मोनबोदों जेरैहाय नोंथाङा ओ हाजो आगरफोरखौ खोनानो मोन्दों जानांगौ बेजों लोगोसे फारौ मेगन, दाउसा मोख्रेब दिंखिया आगर, बोग्रि बिबार दा बेबादिनो गोबां रोखोमनि आगर जोङो ओ खोनानो मोनदों बा नुनो मोनबोदों दा बेफोर खौ आगर एरनायावहाय बर' आइजोफोरा जोबोर आखा फाखामोन आरो बेखौ जोङो आखा फाखाल' जानानै थायाखै बेयो मोनफा भारतबर्सनिनो सिनायजानाय मोनसे आगर जानानै दिनैनि समावहाय सिनायथि मोनजाबाय जायखौ जोङो जि आइ टेक होननानै बुंदों दा बेवहाय बेवहाय जोङो सिनाय थि मोननायाबो गोबां नाजानायनि गेजेरजों मोनबोदों दा बेखौ जों थारैनो बाख्नायनांगोन। बेनि अनगायैबो जोंफोरा दानाय लुनाय बिथिङावहाय जोंफोरा मोनसे हाबा जानांगौ बा जुलि जानांगौब्ला दख'ना थावसि नङाब्लानो जाखाथारा नङा होमबा दा दख'ना थावसिखौबो बर' आइजोफोरा गावबा गावनो थानानै दिहुनोमोन बे थारैनो जोबोद बाख्नायथाव बे दख'ना थावसिखौ खैना गोदाना गानो नङा होमबा नोंथां औ खैना गोदाना गानो दासिमबो गाननाय नुयो जोङो दख'ना थावसिनि गाबा गोजजा बेवहाय आगर थायो दा बेबायदि आरो दा बेबायाददिनो जोबोद समायना नुयो दख'ना थावसिजों खैना गोदानखौ
औ औ माने नों औ माने नोंथां आं जे नोंनियाव एसे सोंनो सानदों दों जे जे बेबायदिनो गोदो गोदाय जेरै जों नुनो मोनोमोन जे गोबां आइजोफोरा बेयाव गोबां बेबायदि बेनोमोन बिसोरनि जे थांनानै थानाय राहाया होननानै आं मिथिनो मोनदों जे सिगांनि दिनाव बां आइजोफोरा जि सि जानायखौ गोबां गोसो होयोमोन। नाथाय दायो बेबायदि गोसो होनायखौ नुलिया। आरो जे गोबां बेबायदिनो जे जोंनि हारिमु बा जोंनि जे कालसार बियो बे दानाय लुनाया गोमालांनो हमदों। होननानै आं नुनो मोनदों आरो बेनि सायाव दानि जि गथ'फोर बिसोरो बेफोरखौ गोसो होनायखौ आं नुनो मोनाखै बेनिखायनो बेफोर बेफोरनि गेजेरजों जोंनि जे हारिमुवा गोहोम खोख्लैदों होननानै आं नुनो मोनदों एसे नोंथाङा एसे सम फोरमायना होगोन जे
आ थारैनो जोबोद मोजां ओ बेफोर गोसो होनाय होयिया थारैनो मुगानि मोनसे दावगानाय होननो नांगोन। दा जों नुनो मोनो आथिखालावहाय गोदोहाय जोङो हिसानसालिखौ जोङो आखाइजों दानाय नुनो मोनोमोन आथिखालावहाय जोङो मेसिनजों दानाय नुनो मोनो। नङा होमबा जेब्ला जेब्ला मोनफा खामानिया रांखान्थियाव आवगायलाङो अब्लानिया बेयो मोनसे सोलायनाय महर लाबोयो मा बायदिहाय जोङो गुसुं समनि गेजेराव माखासे जि दानानै जोङो फानहरनो हागोन? आरो गोबां रां खामायनो हागोन बेफोरखौनो नोजोर बोनानै जोङो खायसे खामानिखौ जों मावनाय नुनो मोनो आरो आथिखालावहाय नों थाङा बुंनाय बादि ओ गोसो होनाय होयिनि बेलायाव जोङो नुनो मोनो बयबो गावबा गावनि जिउखौ लानानै बयबो बेस्थ' नङा होमबा नोंथां दा दा बेजों लोगोसे सेनो गावबा गावनि मोजां मोननाय खामानिखौ मावनानैसो मानसिया मावो आरो मोजां मोनै खामानिखौ मावबाङा दा बेबादि जों नुनो मोनो दा बेबादिनो जोङो सोलोंनाय बेलायावबो जोङो गोसो थानाय खामानिखौसो मावगोन आरो गोसो था गोसो गैयै खामानिखौ जोङो सोलोंनाय बा मावनाय जों नुनो मोना दा बे हिसाबै गोदोनि बादिनो जोङो जुदि खामानिफोरखौ जोङो सोलोंलाङोबा थारैनो जोंनि रोंगौथिया बांनायजों लोगोसे बा हम हारिनि हारिमुखौ हमथानायजों लोगोसे जोंफोरा दावगालांनायाव इउन फारसे जोंहा
औ
फैबाय थानाय समाव गोबां हेफाजाब जागोन होननानै आं सानो दा बेफोरखौ जोङो रैखाथि होनांगोन आरो गावबा गावनो बुज बुजिलायनायनि गेजेरजों जोङो खामानिफोरखौ सोलोङोबा जोबोद मोजां जायो होननानै आं सानो। नङा होमबा नोंथां? थारैनो जोबोद मोजां मोनसे जोङो दानाय लुनायनि सायाव ओ सावरायबाय नों थां ओ जोंहा उननि समाव जों नोंथांजों मोजाङै सावरायफिनबावगोन। ओ होननानै आं मिजिंथिदों ओ नैबे समाव ओ दोनथ'लायनोसो नामा नोंथां?
औ दोनथ'नोसै औ गोजोननाय थाबाय नोंथां रायलायनानै।
औ दे थेंक इउ।